खोनाबाय?
औ खोनाबाय।
औ जेन'बा जों दा मानि बागै सावरायगोन नोंथाङानो एसे बुंनानै होदो दे
अ नोंथां दा होमबा
औ
जेनेबा आं नोंथांनाव सोंसै ओ जेनबा थालिर बिफां बा फिथाया जोंनि मा मा हाबायाव खामानि होयो? नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायना होदो होमबा।
औ जेनबा थालिर बिफाङा बा थाया जोंनि थाखाय मा मा खामानि होयो होनना बुङोब्ला जेन'बा थालिर फिथाइ आथ' जोंनि थाखाय फुजा होनोबा माबा मोनसे फुजा होनो बा प्रसादफ्राव एबा जैग' होनायफ्राव होनो जों बाहायनाय जाहैबाय आरो बिफांनिफ्राय लानानै ओ बिफांनिफ्राय ला लानानै ओ मा होनना बुंगोन बिखौ जेनबा थालिर फस्ला होननाय मोनसे बुस्थु दंना।
औ जायखौ जों ओंख्रि जायो नोंगौ औ खोनादों
था थालेर फस्ला होननाय मोनसे दंना बे थालेर फस्लाखौ जेन'बा मा होनना बुङो बेखौ जेनबा बे
थालिर फस्ला जायखौ जों ओंख्रि जायो औ बेनो
औ ओंख्रि जायो औ ओमफ्रायहाय बे मोनसे खामानियाव होयो मा होनना बुङो बेखौ जे बे मोनसे फानग्रा जायैनि सिगां मोनसे दसा होननाय बुस्थु जायोना बेवहाय औ फोथारनाय होनो बेवहाय जोंहा थालिर फस्लाजों माबा मोनसे जायखिया बेदर ना दाउ बेदरजों संनानै जेनबा गामिनि राइजो राजाफोरखौ एसे जाहोनाय जायो आरो ओमफ्रायहाय उम आरो बे थालेर माबाया बिखङा जोंना बे हाबायाव बैराथिफ्रादि लायो हिनजाव गोदान बरायनो थाखाय मा ओनना बुङो बेखौ दन ना मा ओनना बुङो
दन नानो होनोमोनखोमा नोंथां आंबो बांद्राय
औ जेनबा सानद्रि सायाव लानानै बिनि सिङाव बिदिनो एसे गय फाथै ज'रा बेफोरबायदि आरो माबा अर सावनानै लानानै हिनजाव गोदानखौ बरायनाय जायो नङा होमबा जोंना
उम जायखौ बैराथिफोर लायो आरो ना
औ जायखौ बैराथिफोर लायो
बेयाव बाहायनाय जायो औ
आरो थालिर बिफांखौ बे हाबा जानाय समावबो देनबा थालिर फिसा फिसाखौ मा होनना बुंगोन जोङा थब्रै गायनानै होनाय जायोना ओरै मोनसे ओरै मोनसे ओरै मोनसे जेन'बा जैग' होनाय थाइमाव औ बेबायदि
मन्द'बाव साजायनो थाखाय
औ मन्द'बाव साजायनो थाखाय आरो हाबानि गेदआवबो साजायनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो
उम उम
थ' नोंथाङाबो एसे बिनि बागै माबाफोर मिन्थियोबा फोरमायबावनो हागोन नामा
उम थालेर बिफां एबा फिथाइखौ जों बेयावनो बाहायो जेनबा नोंथाङा जाद मानि दा जे बुंदों जेनबा जों थालिर बिफांखौ जेनबा थालेर फस्ला ओंख्रि जायो बे मोनसे ओमफ्राय जों थालिरनिफ्राय खारै मोननो हायो आरो खारै
औ खारैबो मोननो हायो औ
अनला खारै बायदि ओंख्रि संनायाव होनानै जों जायो आरोना। बेखौ खारै बानायनायनि उम जेनेबा आद आदबा जाहैबाय थालिर बिफांखौ जों दाननानै बिनि गांखंखौ माने गोबा गोबा सैनानै सान्दुङाव फोरानो। बिनि उनाव फोराननानै बेखौ अराव सावनानै बिनि हाथ'फ्लाखौ जों मा होनो दैजों गलायनानै बेखौ दुलुर दलुर खालामनानै उनाव खारै स'रो। जायखौ जों ओंख्रि जानो थाखाय बाहायो बे मोनसे नङा होमबा बे ओमफाय बायदिसिना माबायाव बाहायो आरो जेनेबा थालिरखौबो थालिर बिफांखौ। आरो दा नोंथाङा बुंबोखाबाय जेनेबा थालिर बिफांनि गांखं जायखौ जों फुजा बिदि माने फुजायाव बाहायनाय जायो फिथाइफोरखौ प्रसाद होनो थाखाय हानाय जायो। बेफोर आरोखि।
ओम
ओमफ्राय दा नोंथाङा माफोर बुंबावगोन नामा थालिर बिफांनि बागै
थालिर बिफांनि बागैथ' उम जोंना बे आरोबाव मा होनो बेखौ उम थालिरनि बे जेनेबा थालिर बिलाइनि बे मा होन्ना बुङो बेखौ थालिर बिलाइनि लास्ट पार्टखौ लानानै जेनेबा ओरैहाय बाथौआव नङाबा सोरनिबा बाथ फुजाफ्राव बेयाव बिनि सायावहाय मा होननानै बुङो बिदिखौ माबा मोनसे नाम होनना बुङोमोनलै जेनेबा बुंनो रोंला आं बेखौ। जेनेबा
उम।
थालिर जोंनि सायाव आरोखि ना थालिर बिलाइनि सायाव बेवहाय गय जरा फाथै जरा दोननानै बिनिनो फुजा होनाय जायो आरो बेयाव सायाव दोननानै उम।
उम ओरैनोथ' फुजा बायदियावबो बाहायो ओमफ्राय जायखिजाया माबायावनो बाहायो जेनेबा थालिर बिलाइखौथ'। जेनेबा जों माने। थालिर लाय हिसाबै माबा मोनसे जानो थाखाय बेखौ जों बाहायो आरोना थालिर बिलायावबो मेरला।
गोबां दङ'।
गामि ओनसोलावथ' बांसिनानो थालिर बिलाइखौ मायाव बाहायो जेनेबा? थाइजौ जानाय बोथोराव जों थाइजौखौ हानानै थालिर लायावनो रानो नङा होमबा? बे मोनसे बेयावबो बाहायो।
जि जुमब्रा जानाय होन माबा आरो लेबु जानाय होन माबा माबि जायखिजाया फिथाइ सामथाइ जानायफोरावनो थालिर बिलाइखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो जेनेबा।
जेनेबा बिनि बाहायनायनिबो मोनसे खारन थागोन ना? नङा होमबा नोंथां? मानि थाखाय बाहायो होमबा? न'फोराव खायफा प्लेट थोरसिबा थाया जानांगौ। बांसिनानो थाबाबो सुनो थाखाय बेखौ टाइम होबावनांगोन जों ना?
औ औ।
बेनिखायनो जों डाइरेक्ट थालिर लायावनो स्र' जादो थालिर लाइखौनो स्र' गारहरदो।
औ औ। औ। जोंनि थाखाय मोजां जाहैबाय आरो।
उम।
आरो ओ जेनेबा आं मोनसे सोंनि जेनेबा नोंसोरनि जायगायाव जेन'बा दाथ' जोंना नै माइ गायैनि बोथोर फैगासिनो नङा माने जागासिनो नङा होमबा? जेन'बा माबादि अखाफोर हादों मोजां हागोनना हायाखै आरो माइफोरखौ माबोरै गायदों जेनेबा दंग'नि दैजों गायदों ना अखानि दैजों गायदों ना मिसिन पाइप बाहायनानै दैखौ होनानै गायनाय जादों एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
उम ओ बुंनो थाङोब्लाथ' दाथ' माइ गायनाय बोथोर जेनेबा। नाथाय बे समाव जोंनिया अखायानो बिराद खम हासै। जायनि जाहोनाव जों दंग'नि दै बा मेचिन बहायनानै दै बोखोनानै जों माइखौ गायनांगौ जायो आरो बेफोरनि खारना मा अखा हानाया खम जाबाय मानि थाखाय होमबा माने दानि ओनसोलाव बिराद माने प्रब्लेम दंसै जायनि जाहोनाव अखा हाया मानो होनबा गिदिर-गिदिर मा होनो जेनेबा दारिमिनफोरनि ओ कलकारखाना बिदिफोरनि जाउनाव अखायाबो हानाय खम जाबाय बिफां लाइफां दानफायनाय बारा जानायखाय अखाबो हानाय खम जाबाय बिराद खम जाबाय अखाया जायनि जाहोनाव माइ गायनायावबो गोबां सुबुंफ्रानो प्रब्लेम मोनदों जायनि जाउनाव अखा हानायनि थाखाय आरो बिनि खारनावनोथ' माने बांसिन मानसिफ्रानो मेचिन बहायनानै माइखौ गायनांगौ जादों बे मोनसे। नङा होमबा?
हेलौ
औ खोनादों ना? औ।
अखानि बिबां खमनि थाखायनो माइखौबो सोरबा-सोरबाथ' गायनोनो मोनासै होनजायो दै गैयाबा मारै गायनांगौ ना!
औ औ
उम बे अखायाबो नांगौ समाव हाया माब्ला समाव माने उलथां फाल्थां जायो आरो ना।
उम।
अखा हानाय बोथोरा।
औ।
बोथोर सोलायनायनि थाखायनो माइखौबो गायनो मोना।
उम।
नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा बेनि बागै?
ओ जेनेबा जोंनिथिंबोथ' नै बिदिनो जानानै दङ माने उम सोरनाबा सोरनाबा अखा हायैनि जाउनाव खोथियाफ्रा रानजिं जोब्बाय गोमो जालांबाय सोरनाबा सोरनाबा फुजायाखै आरो खोथियाथिलियाव दै थायैनि थाखाय माहोनो मिचिननि पाइपजों जेनेबा दैखौ होनानै माने खोथियाखौ फुनो गोनां जादों सोरनाबा सोरनाबा आरो सोरनाबा सोरनाबा रांखावरि गैयैनि जाउनाव माने आंखालाव बिदिनो खोथियाखौ मेचिन बहायनानै एबा पाइप बहायनानै बिदिनो फुनो हानाय जायाखै आरो आरो मा होनना बुंगोन सोरनाबा सोरनाबा माइ गायनो हायाखै अखा हायैनि जाउनाव बिदिनो आरोखि
खोथियाबो फुजायाना अखा बा दै गैयाबा ओंखायनो खस्थ' जायो आरो दै गैयैनि खार'नाव माइ गायखायनायाबो माने मोजां जाबोआ
उमहु मोजांजाया माने माइआ माने गावनि नांगौ बायदि बिबांनि दै मोनाबाथाय माने रानस्राव
रानस्रआव गोमोजों गोमो जालाङो।
गोमो
हेलौ
औ खोनादों। हेलौ
हेलौ नोंथां खोनायासै रायलायनायखौ।
हेलौ
हेलौ।
औ नेटआ एसे प्रब्लेम जादों मोजां खोनायाखै दाथ' नै माबा टाइमाबो जाबाय आरो।
मा होनदों? हेलौ
हेलौ। औ